हेल'
हेल'
हेलौ औ खोनादोंना खोनायाखै खोना खोनादों?
ओं खोनादों दासो खोनाबाय
ए
मा खामदोंबा?
ओम खालामनायाथ' दा ओह मोनाबो जाबाय नालाय ओमफाय जाखांनानै इदिनो रेस्ट लादों दसे। खोनादो?
माथो ओंख्रि जाखोमोन?
हेलौ
मोजां खोनायाखै नामा नोङो?
आङो बिदिनो दसे दसे खोनायाखैथ' आरो।
एह। आंलाय मोजांखोना फैथारदों आरो।
एह दे खोनागोनदां खोनादों दायो।
माथो ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबामोन मैथाजों नाजोंमोन जोंहा। ओमफाय बानलु बाथोन।
गोथाव आनोदा
ओ गोद-गोथावथ' गोथाव जादोंमोन।
र' आं बिनानावनाव मोनसे खोथा सोंनो। नोंखौथ' माबानि होनना खोनादों आङो बोरि जायगानि हेलौ? हेलौ
औ औ खोनादों आं खोनागासिनो माथो।
औ नोंखौथ' आङो बोरि जायगानि होननाय खोनादों ओमफ्रायो ओ दाथ' जेनेबा दैलां सम बे दैलां समावहाय मा मा मेगं गायो जेनेबा बोरि जायगायावहाय?
जोंनावथ' मैगंआ गायबा मेरलायानो दं।
एह सेखोनद
औ दे आं खिथानि नों खोनासंबानो जाबाय बिदि जिं खा मोननो बहल ओमफ्राय फटल, जोगोनाद, खुमब्रा, ओमफ्राय खेलेराखौबो गायो आरो थिथा खेलेरा गोग्खाया।
अह ओ होनबाथ' बहुद मोजां मोजां मैगंखोनो मोनो आरो ओमफ्रायो
आ?
बे मैगं खेथि खालामनायावहाय जेनेबा
नोंथ' नोंस्रा आइ आफामोननिफ्राय एसेबाबोथ' मोनथिगोन ना मुलिनि खारबारफोर बाहायो नामा बे खेथि बे खेथि खालामनायाव?
नांथा नांथा नुंथा खोनाफैदोंलै जा प्रब्लेम खोनादों नोंना नों था नुंथा खोनाफैदों होनदां